औ।
खोनाबाय?
औ खोनादों खोनादों। ओ मा आयदा मा आयदानि सायाव जा रायलायनो सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि सायाव जों रायज्लायनोसै‌।
औ जायो जायो नोंथां जायो रायलायजायो।
जों जिउ खुंनाय जिउनि राहा होननानै बुङोब्लाथ' थांना थानाय थांना थानायाव न'खर सालायनाय जाय न'खरखौ जोंङो हमनानै ला रां रुफा गैयाबाथ' जों न'खर सालायनो हाया उम बेनिफ्राय जोंङो खामानि दामानि मावाब्लासो न'खर सालायना
सालायनो हाया औ
दा रां रुफा खामानि मावनाय बेयो न'खर सालायनायबा दैलि लाइफआव गोनांथि दं दैलि ला इफ मोनो होननानै बुङोब्लाथ' खायसे खायसे साख्रि बाख्रि मावबाय नङा होमबा बिथांमोननि बे दिउटि बायदि बिथांमोना दैलि लाइफखौ डिउथि मारिनानै बेनिफ्राय रां मोनो जाय दरमा मोनो
नखर औ न'खराव खुंलांनो थाखाय
संनो थाखाय दा आरो माखासे सादारन थाहैबाय सादारन सुबुं सादारन सुबुं होनना बुङोबाथ' जायफ्रानोखि हाजिरा हुजिरा मावनानै सोलियो सानफ्रामबो फास्स' एक हाजार थाखाजों न'ख खर खुंलांनांगौ जायो आरो खायसे खायसे दखान दखानफोर होनानै बिथांमोना बेजों जा मोनो बेजों सोलियो आरो खायसेया ओं बेफार फालांगि मावनानै रां खामायनानै बेजों सोलियो दा फोर आयदानि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा?
औ बिदिनो जों दा दैलि लाइफ ओ जिहेथु सानफ्रोमबो जों जिउ खुंलांनांगौ जोंहा मेन ओ गोनांथारानो जाबाय रां नङाबाथ' जोंहा जाखाया नालाय दा रां खामायनो थाखाय जोङो ओ साख्रि खौल'थ' जोङो गासैबो आखा फारिनो हाया नालाय बिनिखायनो जाय जेखौ मावनानै माने ओ हानाय निजा माबा केपासिटि दङ' मावनो हानाय अभिग'टा बा जयग'टा दङ' बेखौ मावनांगौ आरो जेरैहाय बय बो ओ दखान होनो हायाबो जानो हानायबयबो हाजिरा मावनो हायाबो जानो हानाय ओ बयबो जेनेबा आबाद फसल थिखांनो हायाबो जानो हानाय जाय हागौ बेजों बेबायदि मावनानै माने माने बेखारल' जानाङा आरो मानसिया खामानि मावनांगौ ओ आरजिनांगौ आरो रां खामायनांगौ अब्लानो जोङो दैलि लाइभ जिहेथु जोंनि ओ न'खर संसार सोलिबाय थानाय जोंनि जिउ खुंलांनाय राहा बेफोरो गोरलैयै फैनो हायो आरो हयथ'बा जों ओ एसे गाहाय थाखोनि बा गेजेर थाखो ओ जाजोबनो हायाबो जानो हागौ जायफोरा साख्रि मावदों बिसोरथ' गोजौ थाखोनि जाखागोन आरो जायफोरा हाजिरा-खामला मावनानै दैलि लाइफखौ सोलिलांबाय थादो बा ओ सलायलांबाय थादो बिसोरो ओ गाहाय बा उन्दै थाखोनि जाहैबाय आरो जायफोर बेफार-फालांगिरि दखान बायदिसिना होदो बिसोरखौ जों गेजेर थाखोनि होननानै हमना लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां
औ-औ
बिदिनो जों दा औ दे बुंना
ओ नोंगौ नोंथा -ङा जा-जा बाथ्रा बुंबाय बेफोरो नंगौ ओ खायसे-खायसे
मा होनो सोलिनायाबो माने बेबायदिनो हमना ला खायसे थिगै सोलियो खायसे माने हाला जायो माने खायसे खस्थ'जों सोलियो खायसे इजिजों सोलियो । माने रां बुथुमनायाबो रां बुथुमनानै न'खर सालायनायाबो बा दैलि लाइफाबो सपहाबो गुबुन-गुबुन माने जायो आरोखि । जा जेरै हायो सोलियो बेबाय दि जायो। बे गासिबो समान नङा आरोखि जिउ राहा सोलिलांनांगौ बा जिव राहा दानांगौआ खायसे बोथिसि ओंखामनि थाखायनो गोबां खस थ' खालामनांगौ गोबां हार्ड वारकिं खामानि मावनांगौ जायो । हाजिरा मावनांगौ जायो ट्रेक्टर बेलसा हनांगौ जायो खायसे गारि सलायना नै जानांगौ जायो बेफोरबायदिया बांसिन खस्थासिन हाजिरा मावग्राया बिसोर हार्डवर्क दा बिथांमोनाबो माने बैहाव मावनानै जा जाखानांगौ बिस्राबो बायध'था जायो मानो जायो होमबा बिथांमोना हमनानै ला माखासे ओ बिथांमोना बै समाव लाइमोन समाव मावबोआसै । जायनि दाहोनाव बिथांमोना खस्थ' मोनो । दा बेनिखायनो नोजोर मोनसेखौ फैयोब्ला नुहुरो जिउ राहा दानायाव जुदि मोजां खालामनो सानोबा माने हमनानै ला सेंग्रा सिख्ला समावनो माने रां रुफा खामायनानै जुलि जानानै संसार जानायनि जिउ राहा दानाया माने मोजांसिन आरो। जुदि बै समाव खामायनानै लाखायाबा बेबायदिनो उनाव जुदि साख्रि बाख्रि गैयाबा
गैयाब्ला जाखानाङौ नालाय मोनसे बायथ'आव गोग्लैयो आरो उम मावथारनांगौ जायो नालाय
उम दा बिनि गेजेराव माखासेफ्राथ' बेबायदिनो फरायनायाबो जाला फराय नायखौ मोजां फरायजोबब्ला। खायसे जेने-थेने मेट्रिक पास जाबाय खायसेआ हायार सेकेण्डारिसिमाव फरायलाय थाबाय बांसिन फरायनायानो जायो आजिखालि क्लास ओइट नाइनसिमबाबो फरायनाय जायो बार' दै इसिमा खिन्थु मा जानो बिसिम फरायनायजोंलथ' जेबो जाला आजिखालि नागिरो माने गुन गोनां सोलोंथाइ गोनां कुवालिटि गोनां हायेस्ट टु हायेस्ट जाहैबाय, दा बेनि गेजेराव माने बेबायदि जायो आरो। खायसे ओरैबो दंलाय बेखौबो माने जिउ राहा दानायाव खस्थ' मोनहैयो खायसे फरायबाय फरायबाय जेने थेने पास जालांबाय नङ होमबा थं थं थांबाय मास्टार डिग्रि लाबाय माबा डिग्रि लाबाय बिनि उनाव मा जाखो ऐयाव माने हाजिरा मावनोबो माने खोब लाजिनाय मोन सै बिथांमोना। बिथांमोना माने माबा मोनसे माबा मावनोबो खोब माने गाहाय थाखोनि बायदि सा साननानै गोजौआव थानानै लाजिनाय मोननानै मावा ओम बेफोरबायदि मोननि जिउ राहा दानायखौ नायबाय आं खायसे खायसे माने बिथांमोना मा जायो माखासे बुस्थु इजि खामानिखौनो नागिरसै आरो हमनाला एसे स्टेनडार टाइप हमनाला मा होनो बेखौ ब्रकार टाइपनि। सोरनोबा खोन्थाबाय सोरनोबा अबावबा माने बिदिनो मावलांनाय टावन सोहोराव जेरै माखासे माने दालालि सिस्टेमबो बुंजायो बुंद्रायोबा माने बुंबा बिदिबो बुंनो हायो आरो बिदि सिस्टेमावबो माखासे माने जिउ राहा दानो गोनां जायो माखासे सुबुंफ्रा। बेबायदिबो थाबाय हमनानै ला ओमफ्राय आबादारि फोरनाथ' दैलि बेबायदिनो आबादाव नों नांथाबखानांगोन। आबादाव नांथाबबासो मोजां फसल मोनबासो बिनि फिथाइखौ फाननानै रां रुफा मोननानै न'खरखौ मोजां सालायलांनो हासिगोन, फरायनाय लिरनाय गथ' गथाय सायाव बेखौ माने मोजां फोरोंहैनो हासिगोन। आरो आबादा हमना ला मालाबा समाव दै लोमनानै खहा खालामलाङोबाथ' सेस सेस आरो खहाबो जायो। आबादारिफ्राबो बहुत मोनसे साननो गोनां बाथ्रा थाबाय आरो बेहाय मेडिसिन बायनायाव गोबां रां खरसा थाङो मुलि मुला बायनायाव।
बेनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना औ दाउ, अमा, ओ मोसौ, बोरमा लानानैबो जोङो न'खर न'खर सुंथानायाव बा जोङो देइलि लाइफनि रां रुफा नांगौथि जानायखौ सुफुंनो हायो आरो।
हायो हायो आरो औ हायो, माने स्मल स्मल मोनसे माबा हिसाबै हायो आरो। हमना ला दाउ दाउ अमा होनोब्लाथ' हमनानै ला दाउ अमायाथ' जेनबा थाबनो देर नङा होनबा? एसे सम नांगौ जायो खिन्थु न'खर सुंथानायाव बेैफोर बुस्थुआबो खोब मोनसे खालामो मोनसे सहाय खालामो आरो। दा दा बेफोर बुस्थु आ जोंनि बर'फोरनाव बेफोर बुस्थुवा एसे एसे थानायखायसो जोंनि बर' न'खरा सलिगासिनो दङ। खिन्थु बे कालसारखौबो जुदि फोजोबना लायोबा जोंनि बर' न'खरफ्रा
गोरिबानो जालांगोन। औ गोब्राब जागोन औ थारैनो।
दा बेफोर जाहैबाय देइलि लाइफनि थाखाय दाउ अमाया मोनसे सहाय खालामो, बे मोनसे मा जोंनि माने रां
औ रां खामायनायनिया औ मदद खालामो आ रो ओं बेबादिनो ओं।
थाहैबाय खायसे दखान होनानै जायो फ्राय बर'फ्राबो होसै आरो। जोंनि ओनसोलथिंबो फ्राय माने बेबायदिनो दखान होयो आबाद मावनाया खम जालांबाय। ओ दखानफोर होयो बेबायदिनो जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो इनकाम खालामनानै न'खरखौ सालायलांगासिनो दं। बेजोंनो फरायनाय लिरनाय गथ' गथाइफोरनो गानहोनाय जोमहोनाय बेफोरबायदिनो सोलि आरो बेफारखौ दा जोंनि बर' फ्रा आगोलनिफ्राय एसे दा रोंसिननायखौ नुबाय, गुबुन जाथिफोरजों माने थानानै माने एसे आपडेट जानायखौ नुबाय आरो। दा उम सोलायबाय, दा बेफोरबो मोनसे आरो माखासे ओनसोलाव बेबो साननो गोनां दङ माखासे गामि ओनसोलाव दाबो जोंनि टाउनावसो खिन्थु बर'फ्रा साफा सानै बेबायदि बिजनेसखौ मावनो रोंदों, टाउन ओनसोलाव, मानो होनोबा टाउनाव कम्पिटिसन जायो नालाय। रोंदों खिन्थु गामि ओनसोलाव जों थाङोब्ला हाथाय बाजार बा मोनसे सक गिदिर सखफ्राव मा नुयो? जोंनि बर'फ्रा मा मैगं थाइगंसो फ्राय बर' आइजोफोरखौ फाननाय नुयो। गोजौ थाखोनि बेहाव जों बिजनेस मोनसे खालामनायखौ जों नुवा। दा बैफोरखौबो जों लासै लासै ओम डेभलप खालामनांगौ। माने मैगं थाइगंनियाथ' मोनसे जाहैबाय मोनसे फिसा बिजनेस माने न'खर सालायनाय। ओ ओमफ्राय माखासे बेवहायनो आरो गुबुन जाथिनि सुबुंफ्रा गिदिर बिजनेस बे जिनि दखान खुलिबाय, माबा खुलिबाय, जानाय लोंनायनि खुलिबाय बे बेफोर जाहौबाय एसे गोजौ थाखोनि एसे आपग्रेद जाहैदों। दा बेफोरखौबो जोंनि बर' फ्रा एसे एसे माने जिउ राहा दानायाव जोंना माने आपग्रेड जालांनो जों रोंनां से बिनि थाखाय जा जोंना रोंगौथि गोनां थाहैबाय, रोंनांसिगोनलाय। दा बिनिखायनो माने कम्पिटिसन आरो दानि जिउ राहा दानायाबो खोब मोनसे चेलेन्ज जाहैबाय आरो हमथाव सहराव सोलिनायाबो खोब मोनसे चेलेन्ज जाहैबाय सब साख्रि गैया माबा गैयाबाथ' टाउन सहराव जोंनि बर' सुबुंफ्रा सोलिनोनो फ्राय हाखायानो
हाया हाया
दां ओमाय जायफ्रानोखि आं दहाय बुंदोंना इ एसे फर्थ टाइपनि जायो ब्रकार टाइपनि जायो बिथांमोनाल' टाउनाव सोलिनो हायो माने जानला मोनला बेयाव साख्रि गैयाबा माबा गैयाबा जोंनि बर'फ्रा फ्राय जों बेयाव सोलिनो हा खिन्थु गुबुन जाथिफ्रा बेयाव स सोलिनो हायो माने सालु जायो खेन टाउनाव थायोब्ला माने साख्रि गैयाब्ला जोंनि सुबुंफ्रा बेयाव सालु जाब्लासो बेयाव जानाङ हागोर आरो बेयाव थाहैनो हागोन औ सोलिनो हागोन न'खर जिउ खुंहैनो हागोन बे मोनसे सानखौननाय खोब मोजां मोनबाय नोंथांनो रायज्लायनानै बे आइडियानिसो उन समाव जों मोनसे आयदानि सायाव जों सावरायबावनो जे नङा होमबा गोजोननाय थाबाय औ